हेल' खोनादोंना हेलौ।
हेल'।
हेल' हेल'।
औ खोनादोंना? औ खोनादों बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
उम हामबाय होनदों नोंथांखौबो।
बे बे फुंबिलि समाव नोंखौ आंङो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय एसे ओ फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों जि फोर फिथाइफोरखौ जायोब्ला बोलो मोनो बा जि मा मा फिथाइफोरा मा बाय बायदि ओ। थायो म मा फिथाइ थायो बेफोरबायदिनि एसे सोमोन्दै रायजलायनो सानदों आ आवगायावनो नों थांनो होबाय आं ओ बे समखौ नोंथाङा लानो हागोन।
फिथाइ सामथाय नंगौ बे नैबे बोथोरा जायो गरोम बोथोरावहाय गोबां फिथ फिथाइफ्रानो मोनो आरो गोबां फिथाइफ्रानो दायो जोबलांबाय।
ओ
औ
जुलाइ दानावहाय गोबां फिथाइफोरा मोनोमोन जेरैहाय दा दानि बे बोथोराव मोननो हायो। आनारस थाइजौ लिसु लिसुनि बोथोरा लिसुआ दायो गोबांनियावनो गैला नाथायबा गोबां गोबां जायगाफोराव एसे एनै थाबावगोन आरो दायोहाय दायोहाय सुमफ्राम सफारि फिथाइ होनना बुङोना? जि सफारि फिथाइया दायोहाय खिलिबोगासिनो दङ फिथाइ थाइहांदों दायो आरो बेयो फिथाइफोरा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। जेनेबा बिफां फिसायावनो थायनाय बे पिंक कालारनि गुलाफि रंनि जानाय सोमफ्राम आरो बे जोंनि नरमेल सोमफ्राम बिदि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ थायो। आरो दायोथ' गोलोम बोथोर जाबायना दायो खान्थाल फिथाइआ बयनिबो न'खरगोन गोबां जोंनि बर' गामिफ्राव बांसिनै न'खरावनो थायो आरो बे खान्थाल फिथाइया जोबोद मोजां जोंनि थाखाय, आरो बे खान्थाल फिथाइया ओ जेरैहाय गोथांबो जाजायो आरो। आरो मोननायबो जाजायो।
आरो बे खान्थाल फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव। जि बेगर मोनो बे बेगरखौ रुनानै बा एवनानै बेखौ बाथोन बाथोनबो जाजायो आरो ओंख्रि मैगंबो जाजायो बेदर दंबो जाजायो। थारो बायदि रोखोमनि ओंख्रि संनानै जाजायो।। आरो आरो बेखौहाय जोङो फाननायबो नुयो। गोबां गोबां जायगाफोराव फानो। सोहोरफोरावबो फानो बिखौ टाउनफ्राव टाउन सोहोर
आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ गोबां रां खामायनो हायो। जोंनिनि जोंनि जायगाफोरावहाय बे खान्थाल फिथाइया बिफाङा जोबोद ओरैनो जायो माने जोंनि हायावहाय मोजां बेफोर दफांफोरा जायो। दा बेनिखाय बेफोर दंफांखौ गायनानै बागानफोर खालामनानै बेजोंनो ओ जिउ खुंनायाव ओ गोरलै राहा बो जागोन बियो‌।
उम
आं बे समाव बेसेबांखिनिखौ बुंनानै नोंथांनो बुंनो थाखाय गथायबाय
नोंथाङा जिफोर फिथाइफोरखौ बुंलांबाय बियो जोबोद जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो गोनां खारन फिथाइ सामथाय जानानै बो मानसिनि मोन बिनि थाखाय फिथाइ सामथायाइया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो दायो दिनैनि बे गोलोम बोथोराव जों नायनो थायो थाङोब्ला दायो ओ जोङो बांसिन फिथाइ सामथाइ मोननो थाङो होनोब्ला जों खान्थाल आरो एबा खान्थाल बा लिसुथाइ ख्रौ आनारस थालिद बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखो जों दा बे गोलोम बोथोराव मोननो हायो। आरो जानो आरो बेखो जायोब्ला ओ मानसिया ओ बोलो बो मोनो आरो ओ जेबो ओ बेफोरबायदि ओ समायसा बा जिबनाव ओ गावगायनि देहायाव जेबो आजाद जाया बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला ओ ओ डक्टरा बुङो नाथाय बेफोरखो बाराबो जाना ङा होनना नाथाय एसे एनै जायोब्ला बियो ओ देहानि थाखायबो मोजां आरो बोलोबो मोनो बिदिनो दायो जोङो नायनो थाङोब्ला दायो गासै बारिफोराव जायनि बारिफोराव थालिर बिफांफोर दं बेयाव थालिर फिथाइ ओ मोननायफोरखौ नुगोन बा थालिर फाननाय बेफोरबायदि बाजारफोराव फाननायफोरखौबो जों नु नुनो मोनगोन आरो जायनि न'खरफोराव खान्थाल बिफां दं बेयावबो जों खान्थाल फिथाइ फोरखो नायनायखो नांनायखौ जों नुनो मोनगोन फाननायफोरखौबो जों नुबोदों दा बे गोलोम बो थोराव लोगोसे आनारस बेफोरखौ जों फाननायखौ नुबोदों। लामा जिं जिं बेफोरबायदि जों ओ हाथायफोराव थाङोब्ला लामा जिं जिं बेफोरबायदि ज'नानै फाननायखो जों नुनो मोनो। आरो जिहेथु जि आनारस होनना बुङो बे माबाया आनारसआ ओ बे आ बिफांनि सायाव थायनानै आरो बिनि फिथाइनि सायावबो आरो बिफां बायदि थायो बिफां बायदि थायो आरो आनारसा आ बियो मोनसे ओ गोमो कालारनि जायो सिङावहाय आरो बिनि सानि बिगुरखो नायो ब्ला एसे ह'ब्राब्रायै जायो आरो बे ओ आनारस बिफाङा सु बायदि आरो आनार'सा जानो जोबोद गोथाव लोगोसे जिहेतु खान्थाल बिफां नायोब्ला जोङो खान्थालनि फिथाइखो नायोब्ला आ बियो ओ नुनायाव ओ गोदोर फिसा गुबुन गुबुन साइसफोरनि थायो। आ नाथाय आ बिनि ओ जे बिगुर बा जि सानि आ खान्थाल फिथाइनि सानि जि बिगुर बियो एसे सिब्रु सिब्रु सु सु बिदि जायो आरो सिङाव बेहा जानो लागै मादा थायो ओ जा-जानो लागै बिसब थायो आरो लोगोसे बेगर थायो आरो जि मादा बे मादाखो आन्थाल'सो जानाय जाया बाखि बिगुरखो गारनानै गासै बिसब बेगर बेखो गासिखोबो जानाय जायो। ओ आरो मादाखो गारनाय जायो लोगोसे बेगरखौ बिदिनो ओ मेगंफोरबो जानाय जायो बाथोनफोरबो जानाय जायो बिदिनो फिथाइफोरा गुबुन गुबुन फिथाइ दं नाथाय दानि बे गोलोम बोथोराव नायनो थाङोब्ला बे खान्थाल फिथाइ आनारस फिथाइ आरो बिथिं थाइजु आरो लोगोसे बिथिं आ गाज्रिफोरखौबो नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ सोमफ्रामफोरखौबो जों नुनाय नांनायखौनो जों नुनो मोनो बेले बेलेग रोखोमनि सोम फ्रामाबो मोननै जादनि थायो मोनसेया सिङाव गुफुर आरो मोनसेया गुलाब बे बायदि बायदि टाइपनिबो थायो सुमफ्रामफोरा दा नोंथाङा गोबां मिथिबावोब्ला फिथाइनि सोमोन्दै एसे बुंबावनो हागोन नोंथांनो बे समखौ होबाय
उम आरो मोनसे गुबुन फिथाइनि फारसे ओरैनो ओ दायोहाय बै दैलां बोथोरावहाय ओ ड्रागन फ्रुइटसखौबो फिथाइखौबो मोनो आरो ड्रेगन फिथाइया ओ मोननै रोखोमनि थायो। मोनसेया गुफुरलि सिङाव आरो मोनसेया जाहैबाय ओ गोजालारनि पिंक कालारनि ओ बेयो देहानि थाखाय मोजां आरो आं आंनिफ्राय आं अपेन होयोब्ला आंनिफ्रायबा आङो पिंकखो आं मोजां मोनो गोथाव नाङो ओमफाय नाथाय गुुफुराब्ला गुुफुर इखो आं एसां गोथाव मोना आरो बे ड्रेगन फ्रुटआ दायो जोंनि जोंनि जायगायावहाय दायो एभेलेबल फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो। ओ दायो जोङो जेब्ला जोङो उदालगुरि टाउननिफ्राय जों जुदि ओरै रौ टा साइथिं जों थाङोब्ला बे खासिबारि एरिया बे लाइनावहाय गोबां ड्रेगन फ्रुइट फिथाइखौ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरो ओ न'खर न'खरनो बारिफोरावहाय बिथांमोनहा खेथि खालामो ओ आरो बिदिनो बिसोरो ओ बे सिजोनावहाय ओ गोबां रां खामायनो हायो ओ ड्रेगन फ्रुइटआ खोनादों आ आरो बिथोरनो गोबां फिथ थाइफोर दोङो बे ओ बेखौ जु लोंनो हायो जोङो देहानि थाखाय जोबोद मोजां। आरो गुबुन गुबुन गुबुन फाननायखौबो नुनो मोनदों आरो बिनि फुलि फुलि बनायोब्ला फसनयैै बियो गियो आ आरो खाजि फि थाइफोर दाय दोङो खारजि फिथाइफोरनिफ्रायबो जोबोद मोजां खारजि फिथाइआ सरबट लोंनानै दायो गरमाव मोजां मुलि जानांगौ जोङो ओंखाम जेब्ला जों बेदर जायो अब्ला बेयाव ओंखामाव सेबनानै मोखैफोरखौबो जानो नांगौ आरो बे जोंनि मोजां ओ जेब्ला जों आमायो खर' मिदिंनाय मारैबा मोनोना बेफोरनिफाय जोङो बारग'नो हायो आरो बेखायनो काजि फिथाइयाबो बिराद जोबोद मोजां दायो बिराद एभलेबेल जोंनि जायगायाव दायो काजि बिफाङा ओ बिथाया आंथ' बिराद मोजां नाङो आरो सरबत लोंनो दायो आङो बेसेबांखिनिखोनो बुंनानै नोंथांनो होबाय
औ आह नोंथाङा जेफोर बुंलांदों ओ बिनि ओ जानाय आरो फिथाइ जि फिथाइखो जायोब्ला मा मोनो आ माबायदि बोलो मोनो आरोबा मा लाब जायो मानस सिया बिनि सोमोन्दै नोंथांङा बुंलांबाय आ मोजां नांदों आरो आं ससे बुंबावनो सानदों फिथाइनि मुङै। नोंथाङा जि बुजु जुसफोर बनायनानै लोंनाय बा सरबरद बनायनानै लोंनाय होनना बुंदों। नंगौ बे गोर गो बे गरम बोथोराव जोङो लामा फोराव थाङोब्ला आ जिखुनु जों आ हाथायफोराव थाङोब्ला दिनै गुबुन गुबुन फिथाइ सामथायनि जों जुसफोरखौ सेबनानै आ फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो आंनि फारसेथिंनिफ्राय आङो गोबां जुस आफोर दं। नाथाय आं बांसिन आ जुसफोरखौ मोजां नाङो होनबा लोंनो आं आख जिहेते नोंथाङा जि बुंलांदों सरबत। काजिदों सेबनानै बनायनाय जि सरबत बेफोरखो लोंनो मोजां नां आरो लोगोसे खुसेरनि बिदै आ जिखि बिदि बेखौबो आं मोजां नाङो लोंनो थाखाय। आं बिदिनो आ गुबुन मानसिफोराबो बिदिनो सरबतफोरखौ बायनानै लोंनायफोरखौ जों नुनो मोनो। मानो होनबा देहानि थाखाय मोजां आरो नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय सरबतफोरा गासै फिथाइआबो मोन से मोनसे आ मानसिनि आ देहायाव मोनसे मोनसे बोलोफोर होयो बा लाब जायो बा माबा मोनसे रेहायफोरखौ होयो आ नोंथांजों रायज्लायबाय गोबां फिथाइनि सोमोन्दै बे सेखौनो रायलायना आं दोनथ'नो सानबाय हामबायसै।
हामबायसै।